हेल अ अ अ नोंथां खोनादों।
अ गोजोन फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
अ अ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
ओ आङो नोंथांजों ओ बैसागु फोर्बोनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
अ अ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला बैसागो फोर्बोनि सोमोन्दै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनोसै दा नोंथाङा गिबि गिबियावनो ओ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होग्रोगोन नामा आंनो?
अ अ हागोन नोंथां।
औ औ औ।
ओ बैसागो फोर्बो होनब्ला औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' जोंहा बैसागोखौ माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो आजै-आजैनिफ्राय फ्रायनो माने बर'फ्रा जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दङ बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोङो बैसागुखौ मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बै बैसागो बेबायदि बाहागो खालामनो हायो आ रो ओम बेहाय जोंहा ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो गिबियाव लाग्रोनाय जायो बे जोंहा मोसौखौ जोङो बे मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैनाय जायो सै थ्र' दाननि जोबथा सान एबा दिनाव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
बिनो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो। जेरैहाय फान्थाव दिग्लि थि थाराय बिदि फाइनालाव बेफोरबायाददि नांगौ जायो बेखौ जोंहा
जाय दिनखालि मोसौ थुखोगोन बे दिननि माने सानसे सिगाङावहायनो माने जोङो बुथुमखानानै दोन्नाय जायो आरोना जेब्ला जोंङो जाय खालि मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि जोङो मोजाङै फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै माने बेफोर फिथाइफोरखौ मोनसे आइजाव मोजांङै स स्राना लानानै हानाय जायो आरो ओ बेजोंहाय औवानि आरंजिरना जोङो माला गाननानै बि जेनेबा माला सुनायबो नुनो मोनो बेखौ जोंहा उखुम उखुमबा बा मोसौ गलि बेफोराव थेबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ थारैनो
से जोङो मोसौखौ जोङो फोथाराव लांनानै बेखौ दिगलिथि बिलाइजों बुनाय जायो आरो थुखैनाय समाव माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि खुगा मेथाइ दंखायो मोसौ थुखुनाय जे जेरैहै लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेखौ जोंहा गोदो-गोदायनि फ्रायनो मानो जोङो बेखौ नेमखान्थिखौ फालिबोखायो आरोना
औ औ नंगौ
जों लोगोसे जोंहा आरोहाय जोङो बे बै बे मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा मोसौखौ माने फोथाबो फुननायखौ जों नुनो मोनो जेरै हांगारजों थाव गुबै लगाय नानै फोथा फोननाय जायो आरोना ओ औ बे फो थाखौ मानो फुननाय जायो होनबा गोदो-गोदाय माने बिगुमाया मोसौफोरखौ अरनबारियाव हगार-हर बाथाय माने मोसा लख्राफोरा जेन जाया माने बेनि थाखाय माने बिगुमाया फुननानै हरनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दि गिलिटिजों मोसोखौ मानो बुयो होनब्लााथाय जोंहा जेनेबा मोसौ नआवबो बे बोसोराव बेमार आजार सानाय सुनाय बेफोरबायदि ओ ओ जेन साफादेरा बेनि थाखाय जोङो बुनाय जा जायो आरो दिग्लिलिथि बिलाइजों आरो बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ बे दिननि थाखाय गोदोथ' जोङो बांसिनै उदाङै हगारना होनाय जायोमोन आथिखालाव खिन्थु जों बेफोरबादिखौ नुनो मोना बांसिन माने ओ बिनि दोनदालखौ सोलायनानै बोराय फागाखौ गारनानै माने गोदान होनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ जोंनि ओनसोलफोराव बे मोसौ थुखैनाय दिनखालिनो माने जोंहा गोखा गोखै मिथिंगायाव मोननाय सेजौ सेथा मैगं थाइगंफोरखौ जानाय नाय जायो आरो ना मिथिंगायाव जा मैगं मोनो जेरै गोखा गोख खै दिंखिया, खुंखा, खारौ खान्दाय माने गासैबो माने मिथिंगायाव मिथिंगानि निफ्राय बुथुमनाय बेफोरबायाददिखौ जानाय जायो आरो ना मैगं थायगं ओ बेजों लोगोसे खायफा खायफा फाया अमा बेदर बिदिनो बायदि रोखोमनि बेदरफोरजों जायो खायफाया मिरामिस बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
थारैनो -थारैनो औ
जोंहा बे बे मैगं जानायखौ मानो जानाय जायो होनब्ला बेबायदिनो जोंहा माने बे बोसोराव सानाय -सुनाय, बेमार- आजारफोरा जेन साफादेरा मोजाङै मोजां थाङो बेनि थाखाय माने जोंहा गोदो- गोदाय आजै -आजौ समनिफ्रायनो जोंहा माने नेमखान्थि दंखायो आरोना बे बैसागोदानाव बेफोरबायदि जानाय बेजों लोगोसे जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो माने औ जोंनिख्रुइ माने रायजो -राजाफोरजों ज' जालायना अबेबा मोनसे थानसालि एबा मन्दिरफोराव जमा जानानै मान जोङो जों गेदिरफोरनो माने बेबायदिनो मानबावो बोर लायो आरोना आरो जोंनि उन्दैफोरनो जों अननाय होनाय जायो बेबाददिनो जों जोङो माने बैसागो दिनाव माने बैसागो मोसानायनि सिगां बेफोरबायदि नेमफोरखौ जों हागोन गोदो- गोदायनिफ्रायनो फालिखानाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ दा बिनि अनगायैबो जि बैसागोनि फोरबोनि बागै नोंथाङा नोंथाङा जि फोरमायलांबाय थारैनो खोथाफोर सैथो आरो बाख्नायथाव बेनि अनगायैबो जोंनि आसामाव बैसागो फोरबोखौनो गासैनि बो देरसिन फोरबो होननानै जोङो मानिनाय जायो नङा होमबा जोङो बैसागोनि से खालारखौ जोङो जोंनि आसामाव माने गोदान बोसोर होननानै फालिनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागोनि से खालाराव जोंनि बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो बाथौ थानसालियाव जोङो बावथाय मुवा बावनायजों लोगोसे फुजा होननायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमो उन्दैफोरखौ बोर सारस लोगोसेनो माने लोगोसे बिनो माने जोंनि जिखिनि रंजानाय बा बे रंजानाय फोरबोखौ जोङो बे खालनिफ्रायनो फालिलांनाय जायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला बैसागो फोरबोआ मोनसे जोंनि गामियाव माने गोख्रै माने गोगोमै फालिसिनाय जायो बैसागो बोथोर जाहोना बेनो जे बैसागो बोथोरा खालि रंजानायनिल' नङा बियो मोनसे जोंनि गामिनि जि नि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना मोनसे मोनसे स्टेजाव माने फैनानै रंजालायनाय गोरोबलायनाय माने गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनाय बे मोनसे स्टेज आरो बैसागोआ थ' बेनिखायनो जोङो बैसागो बैसागो फोरबोखौ जोंनि गासैनिख्रुइबो देरसिन फोरबो हिसाबै मानिनाय जायो आरो लोगोसेनो बे बैसागो बायनाय लोगो लोगोनो जों हा मा जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव गायनाय- फुनाया सोलियो नङा होमबा नोंथां? बैसागो मोसाखांनायनि उनावनो जोङो बैसागो जि रंजाखांबाय जोङो बैसागो बोथोरखौ साथ सातदिन रंजाया होनबा नोंथां? सातदिन रंजानायनि उनावनो जोंनि गामि ओनसोलाव दुब्लि फोथाराव ओंखारनानै माइ गायनाय, खोथिया फुनाय, आलि दाननाय, आलि खोननाय बायदिसिना खामानिफोरखौ खौ जों मावनाय जायो।
औ - औ
दा नोंथांमोननि फारसेथिंबो बैसागो बोथोरखौ माबायदि फालियो बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंना होननाय
अ बैसागो होनब्लाथ' जोंहा माने गोदो - गोदायनिफ्रायनो बेबायादि फालियो माने दा सिम बेबायादि फालियो आरो ना जेनेबा जोङो हिनजावसाफोरा माने दख'ना गोमो द दख'ना बिदन, बेबायदिनो जोमग्रा गोजा बेबायाददिनो ब्लाउस गोजा देलाय -मालाय माने हौवासाफोरा बादिनो गस्ला गुफुर, गामसा गोथां, आर'नाइ लाना माने ओमफ्राय जोंहाथ' बर'फोरनि दोरों आरि हिसाबै माने गोबां दामजु दाम दामजु दामग्रा -देग्रा दंखायो नङा होनबा जेरैय खाम फुं जथा सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थरखाखौथ' माने जों गोदोनिफ्रायनो बायायो दासिमहालाै माने जों बेफोरखौबो बाहायना मान खुगा जों खुगा मेथाइ खनना मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना अब्लाबो मानो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरनि माने गोबां मोसाफैनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय आथिखालाव माने टेप रेकर्डिं एडिअ' माने बेफोर मबाइलनि स बेफोरबाददि मेथाइ दामनायनि गेजेरजों जोंबो जोङो रेकर्डिं फोरनि मोसानायफोरजों नुयो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
माने गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो फारागथि होनानै बुंजायो आरो
खारन मानो होनना बुङोब्ला टेब रेकर्ड अदिअ फोरजोंथ' जोंनि जों हारिमुखौ लाखिनो हाया नङा होमबा जोंनि हारिमुखौ जोङो बै बैसागोनि गेजेरजोंनो लाखिनाय जायो जेरैहाय जोंनि हारिमुखौ लाखिनोब्ला जोङो दख'ना बिदन ना गोमो आरो हौवासाफोरा गिन्जि गुफुर आर'नाइ गामसा बायदि गाननानै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै मोसायोब्लासो जोङो जोंनि हारिमुखौ बे गासैबो ओनसोलावनो दिन्थिफुंलांनो हागोन बेयो आरो दा दिनैनि दिनाव नाथाय एसे सोलायबाय जायखि नोंथाङा बुंदों एसे सोलायनाय नुनो मोनबाय मानो होन्ना बुंङो ब्ला खायसे मानसिफोरा माने बे खाम जथा सिफुं सेरजाजों मोसायालाबासिनो बायदिसिना दामग्रा आगजु लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों बे बेबायदि जुदि बेबायदि जुदि जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्राफोरखौ गारनानै जुदि बेलेग टेप रेकर्डिं बा बायदिसिना आगजुफोरजों जुदि मोसायो बा हयथ' जोंनि हारिनि हारिमुवा एसे गोमालांनायनि लामायाव फैगोन आरो नङा होमबा नोंथां बेखायनो जों बेखायनो जों जुदि हायोबा बिथांमोनखौ जों एसे फोरोंनाया मोजां जेन'बा जाय बिथांमोनानोखि एसे साननानै मोनदों बिथांमोना एसे साबधान खालामनाया मोजां एबा फोरमायना होनाया मोजां आरो बिथांमोननो जे जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि हारिनि ड्रेसखौ गाननानै जोंनि हारिमुनि दामजुफोरखौ लानानै जाहाथे जोङो बैसाग बैसागो बोथोराव रंजानो ओंखारो बेखौ फोरमायनाया होनाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां दा औ औ औ दे बुंलाय
थारैनो माने आं गोदोनिख्रुइ माने गोबां सोलाय नुयो होनबा जोंहा दंबावो वो जे आथिखालाव माने जों बैसागु जों लोब्बा लानानै गोबां फांसन आरि खुंनाय जायो आरोोना जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने बेफोरबो मोनफा मोनफा फारागथि होननानै जों बुंनो हायो अब्लाबो मानो जों बिनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गोबां गियानबो आरजिनानै लानो हायो आरोना बुंनो थांबा जेरैहाय बेयाव जोंहा उन्दैनिफ्राय लानाय गेदेरसिमहालागै थुनलायारि बादायलायनाय आरिमुवारि जेरै बेयाव खेला गेलेनाय बायदिसिना खारनाय बेबायदिनो दिरुं बोलायनाय बेजों लोगोसे हरखाब बुंनाय थाबै बुंस्लिबनाय बेबायदि गोबां लानाय जायो आरो आरो ना ओ ओम बेजों लोगोसे बे मोसानाय रोजाबनाय बादायलायनाय माने बेफोरावबो माने उन्दै गथ'आ माने बुंनानै बेबायदि बाहाय बाहागो लाना गोबां साहसफोरबो मोननो हायो आरोना।
हायो औ औ औ औ नंगौ थारैनो।
बेफोरबो जोंनि थाखाय माने बेबादिनो मोनफा मोनफा गियान मोननाय होननानै बुंनो हायो। बेजों लोगोसे माने गोदो गोदाय माने बेफोरबायदि गैयामोन आरोना बियो दाबावैसो जेनेबा आथिखालावसो बियो सोमजिनाय बा गोदानै बे लाजानाय नेमखान्थि होननानै जों बुंनो हायो आरोना। ना। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि फांसन आरो खुंनाय जायो नामा नोंथां?
फांसन आरि खुंनाय जायो जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदि फांसन आरि खुंनाय जायो दानि दिनावथ' थ' गामि गामि बेबायदि प्रग्रामफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनसै खारन बेबायदि प्रग्रामफोरखौ लायोबा जेनेबा एबा मोनथिस्लाबै बुंनाय खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय ओ बेफोरबायदि ओ मोन मोनसे प्रग्रामा बेफोरबायदि मोनसे प्रग्रामा जेन'बा गथ'फोरखौ फोरोंनायल' नङा गथ'फोरा जि जि गासैबो रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे स्टेजाव गाखोनानै जि खोथा बुंनो हाबाय खोथा बुंनो हानाय जि साहस मोनबाय बैफोर साहसानो गथ'नि फिउचाराव आरोबाव ओ गथ'खौ दावगाहोनायाव बांसिन लामा दिन्थिलांनो हागोन बेनिबो मोनसे बियो ओ प्रग्राम होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो जेनेबा जाय खायसे मानसि सिफोरा दा बिदि दङ जे ओ नोङो माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला मिथिं दावथिं जायोब्ला बेयाव स्तेजआव गाखोनानै बुंनो हानाय साहसआ गैया जायो। खारन बैफोर बिथिं खौ नायनानै जे दानि मानसिफ्रा दिनैनि समनिफ्रायनो जायखिजाया फरायसाफोरखौ बा गथ'फोरखौ ओ गथ'फोरखौ मोनसे प्रग्राम लानानै बैफोरनि साहस होनो थाखायनो बैफोरबायदि प्रग्रामखौ खुंनाय जायो जायो आरो बे
औ बिदि औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखियाव दोन्थ'नो
अ दे दोनथ'जायो बिदिब्ला नोंथां आरो उननि समाव नोंथां नोंथांखौ जुदि लोगो मोनोब्ला आरो माबा मोनसे आयदाखौ लानानै ओ नों थांखौ ओ कल हर हरफिननाय जासिगोन। अ औ दा नोंथांङाथ' एसे फ्रियैनो दङबा ओरैनो जिरायनानै?